औ। हेलौ
खोनाद
हालौ खोनादों ना नोंथां? ओ हेलौ खोनादों ना नोंथां?
हेलौ।
हेलौ।
खोनायाख ओ खोनादों ना।
हेलौ औ खोनादों नोंथां। खोनादों खोनाहैदोंना नोंथाङा अ अ अ अ ओ ओ अब्ला जों अब्ला अ ओ औ नोंथां ओं अब्ला जोङो मानलाग्रा मैगंफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ दे जागायनोसै बिदिब्लाना औ खोनादों खोनादों।
जागोन ओ। जों होमबा मानलाग्रा मैगंफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां ओ बिदिब्ला
ओरैनो नोंथां मोननिथिंजाय मानलाग्रा मैगंनि औ औ मा मा मोननाय जायो नोंथांमोननिथिंजाय?
जोंनिथिंजाय जोंनिथिं जोंनिथिंजाय ओरैनो मानलाग्रा मैगं हिसाबै खुमब्रा खुमब्रा मैगं
औ औ
ओमफ्राय लाव जोगोनाथबो होननानै बुङो जोंनिथिंजाय लाव होननानै बुङो ओम ओमफ्राय मोनसे पानिलाव होननानै बुङो। जोंनिथिंजाय बेखो‌ ओ आरो ओमफ्रायो फाटकेलेराबो होनो। फाथखेलेरा ओमफ्राय आरो बिदिनो
भात केरेला माने खांख्रि खरलाखौ होनो खोमाना नोंथां?
औ खांख्रि खला बे गोखा मोनसेया नङा
औ ओंखायनोथ
औ औ औ खांख्रिखलाखौनो होनदों बेनि उनाव आरो औ औ बिनि उनाव दि थिथा केरेला होननानै बुङो गोखा मोनसेया
औ औ औ औ
आरो बिनिफ्राय लेस्रा
औ
आरो
फ्राया फटल बायदि फटल बायदिखौ होनो नामा नोंथां?
बबे मोनसेखौ?
लेस्रा होननाया फटल फटलबादिखौ होनो नामा ना एसे फटल बादि हांना?
अ लेस्राया बे गोलाव गोलाव मोनसेया बेगर फिसा फिसा जि गोलाव गोलाव जायोना औ बेखौनो लेस्रा होनना बुङो जोंनिथिंजाय। नोंथांमोननिथिं मा होननानै बुङो बिखौ?
जों एसे मोननो थाङा नामा नोंथां बेखौ एसे खम।
औ लेस्रा मोननो नामाया ना?
औ लेस्रा लेस्रा माने हमनो हायाखै आं माखोनो लेस्रा होनो?
औ आरो बे गरसि गरसिबो दङ गरसिया एसे खान्दा खान्दा बेवहाय बेगर थायो बे गोलाव गोलाव गोलाव गोलाव जि फिथाइ थायो अ बेखौ सबाइ बिमा होनना बुङो नोंसोरनिथिंजाय?
औ औ सबाइ बिमा सबाय बिमा ओं।
जोंनिथिंजाय लेस्रा होननानै बुङो।
अ
बेनिफ्राय सबाइ थाबाय सबायाबो मानलायो मानलानो बेनिफ्राय मानि मुनियाबो गोलैगोन ना?
मानि मुनि मानलाग्रायाव गोलैला इयो। जेरै मानलाग्रा मैगं होनोबा जोंना नैदा दैज्लां बोथोरावहाय मेेनआ जाहैबाय बे माबायानो नों जे‌ भाद खेरेला होनदों।
औ औ।
खर'ला होनो जोंनि
खांख्रिखला होनोना आरो मा मा दंबावो?
बेखौथ' माने खांख्रिखरलाया माने बिराद हेल्पफुल जोंनि गामियारिनि थाखाय मानो थाखाय होनोबा खांख्रिखरला खो जों माने गायालाबासिनोबो मोनजायो माने खांख्रिखरले जि जायगायाव खिलियो माने बेवहाय माने खिलिग्रा जायगायाव खिलिबाय थाखायो माने बेदर जिहेतु बेदर थायो ना?
औ नोंथां औ नोंथां।
माने बे बेदरानो सम फैबानो समजों लोगोसे हारसिंनो खिलिबोयो बियो।
औ बिखो गाय गायबाय थानो गोनां जायाना?
गायबाय थानो गोनां जाया बेखौ ओनिफ्राय जोंना थाबाय बहल जे बहल बहल थाबाय जोंना। औ बहला मोननै रोखोम थायो जेरै जोसा बहल ओमफाय ओरैनो माबा बहल जोसा बहल जोसा बहला जोंना राथ मोदोमो।
औ बिनि थावनायाबो आलादा आलादा जायोना नोंथां?
औ औ औ माने गोथावसिन आरो जानोबो
औ नोंथां।
जोसा बहला बेनि उनाव थाबाय जिंखा जिंखायाबो बहल बादि दियानो खिन्थु थुमफ्रु थुमफ्रु फिसा फिसा।
औ नोंथां बिनि साइस साइज साइसआ आलादा आलादा जायोना जिंखाजों भलजों?
औ औ आलदा आलदा जायो माने जिंखिया फिसा फिसा जायो थुमफ्रु थुमफ्रु फिसा फिसा।
औ नोंथां।
आरो जिंखिया बांसिन थायो माने मोनसेयावनो थुब्रा थुब्रा थायो आरो जिंखाया। मेरला मेरला थायो। ओमफ्राय नै दा सबाय बिमा थाबाय आरो बे खुमब्रा जोगोनार लाव बेफोरथ' थाखाबायनो नोंथाङा जेरै बुंलांदों आरो थाबाय थाइबें थाइबिंआबो जोंना मोननै मोननै मोनथाम रोखोमनि थायो था थाइबेंआबो जेरै जों जाग्रा जेनेबा जों खाजि हानानै जाग्रा थाबाय मोनसे
औ नोंथां
आरो मोसौ खुमब्रा होननाय जायो जोंनिथिंजाय मोनसे दङ एसे गिदिर गिदिर खुमब्रा बायदि जेरै थुरमुसफोर बायदि आरो थुरमुस बायदिनो जायो एसे
औ नोंथां
थुरमुस थुरमुस माने बै खेरमुस होननायखौनो होनदों नामा नोंथांमोननिथिं
थुरमुस माने बे गरम दिनाव जे जायो जे माने
औ औ औ जोंनिथिंजाय बेखौ खेरमुजा होननानै बुङो
खेरमुजा
औ
आदसा आदसा खेरमुजा होनोना पथल थाबाय
औ
पटल गोसोआव एसे फुैनाया एसे माबा जायो आरो ओरै केरेलाया थाबाय
औ
ओ बहुद बहुत रोखोमनि थायो मानलाग्रा मैगं होनांगौ बहुद रोखोमनि दङ। माने माखासे गोसोआव फैजोबो आंहा।
नोंथांमोननिथिं जे बै जे मोसौ थुखैनाय समाव जे बाहायोमोन मोनसे मैगं
मानलाग्रा मैगंआनो औ। मा मा मैगंखौ बाहायनाय जायो मान लाग्रा मैगं बाहायनाय जायोमोन ना?
मानलाग्रा मैगं मोसौ थुखैनायाव मोसौ थुखैनायावथ' जों बुहुद रोखोमनि माने
जिथु लाव होन लाव जा फान्थाव जा बे लावखौ मा मोनसे लावखौ बाहायनाय जायो नोंथांमोननिथिंजाय?
जोंना ओरैनोथ' नोंसिनिसोगोन नामा गोदै गोदैलाव ना बोरै होनो?
औ बे गोलाव गोलाव मोनसे लाव खौबो हायो जोंनिथिं एसे औ एसे दैब्रां दैब्रां।
औ औ औ औ बेखौ बेखौनो बाहायो। माने बेखौनो बेखौनो नामा ओरैनो लावल' होनो जोंस बेलेग नामथ' खारिया बेखौहाय।
औ लावल' होनो ना?
औ औ जिहेथु मोनसे दङ माने बोरायबा गुफुर फुदला जे जायो।
औ औ।
बेखौ खुमब्रायानो होनो जोंनिथिंजाय।
औ बेखौ खुमब्रायानो जोंनिथिंजायखौ खुमब्रायानो होनो।
आरो मोनसेया जाहैबाय जोंना जोगोनार जोगोनारा जेरै गोजा गोजाया गोदै जि जायोना औ बेखौ बेखौ जोंना जोगोनार होनो।
जोगोनारखौ जोंनिथिंजाय लाव लाव आन्थासो होननानै बुङो।
लाव आन्था ए, एसे नामफ्रा एसे बेलेग बेलेग
औ जायगा लायो जायगा एसे आलादा आलादा माने गोदोनिफ्राय खोनाबोनायनिफ्राय सोलोंनाय जायो ना। ए लिरनायाव जोगोनारखौनो लिरनाय जायो।
औ लिरनायाव जोगोनखौनो लिरबाय आरोना। उ
आरो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय बे मान लाग्रा मैगं आबाद खालामो ना?
आबाद खालामनो माने बिदिथ' पार्सनेलि आबाद माने खालामनाय जाया।
औ औ।
माने न'आव जानो थाखाय बानायो आरो।
औ।
माबानायथ' जाया। जिहेथु आबाद होनो आबाद आबादानो होनजाबाय अब्लाबो माने आथिखालनि जुगावथ' आबाद होनोबा माने बिजनेस लाइनावसो थाङोना?
औ फाननो थाखाय जि गायनाय जायो औ औ।
माने ओरैनोथ' आबादानो। बिदिथ' जोंनिथिंजाय बिराद खम माने गैयानो फ्राय जिहेथु माने न' नख'रावबो ज एसे एसे सबनिबो सबनिबो बारियाव एसे एसे मैगं थायो। माने सोरहाबा सोरहाबा फानो बिदिनो जायहा एसे बांसिन दङ। सोरनाबा सोरनाबथ' फ्राय माने गैयानो सोरबा सोरबाथ' गायलानो दानि जुगावहाय मैगंफ्राबो बिराद खम जालांबाय।
औ नोंथां।
आथिखालाव मैगं गायनानै जालानो फ्राय माने बसि- बांसिनानो बायनानैसो जायो आथिखालाव माने हासारफ्राबो खम जाबायना
औ नोंथां।
जोंनि साइदआवहाय माने माइफ्रावबो बिराद हासार होनांगौ जायो आथिखालाव माने बारा मैगंफ्राबो जाबांनो नागिरला।
औ नोंथां हासार होआब्ला मोजां फिथाइ मोननो नागिरला दाना ना।
औ नंगौ। माने जाबांनो नागिरला जोंनि साइडआव सबाय बिमाफ्राबो सिगां माने गायबानो बिराद माने ग्रोम ग्रोम जाबोयो आथिखालाव माने बि दिनो एसे थाइसिगोन एसे थायनायनि उनावहाय माने माबाफ्रानो फिथाइफ्रानो माने मोजां जानो नागिरला जिहेथु फिसा फिसा गुसुं गुसुं जालांनाय एम्फौ सुनाय माने बेफोरबादि बांसिन जालांबाय। आथिखालाव एसे खमसै। आरो बारिफ्राबो सोरनाबा सोरनाबा फिसा फिसा जालांबाय। न'खरफ्रा माने बिदिनो आलगा आलगा जालायनानै बारिफ्रा फिसा फिसा जालायबाय रनाय जानानै बेफोरावनो मान सोरना सोरनाबाथ' न'आ आनथाल' सै, मैगं थाइगं गायनो जायगाबो गैला बिदि जालांबाय।
औ नोंथां।
होमबा नोंथां बेखौ जों बेयावनो फोजोबथ'नो मोजां मोना बे टपिकखौ टाइमआबो जाबायोदा। औ औ औ